औ हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ थोंजोङैनो जोङो बर' समाजाव माबायदि दि जायगा मोनदों बेनि सोमोन्दै सावराय नो हागोन नामा नोंथाङा?
औ सावरायजागोन दे।
औ औ औ नोंथाङाथ' मिथिखायोयानो खुगा मेथाइ होननाय ब्लाङोबा बुङोब्ला जोंनि समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बा मोनथिस मोननै समनिफ्रायनो लिरनाय महर गैयालाब्लानो बा लिरनाय महर मोनालाबानो सुबुंनि खुगाजों खुगा बा सासेनिफ्राय गुबुन सासेया बेफोरबायाददिनो सोलोंनानै ओ बास्लायबोबाय थानायखौनो बुजिनानै मोनो। बा बेफोरबायदिनो सोलों सोलोंनानै बाहायबोनायखौ समाजाव नुनो मोनो। दा बेनि गेजेरजों माखासे बर' समाजनि रायजो जानाय बेफोरबायाददिनो ओ रायजो जानायजों लोगोसे समाजखान्थि आसार खान्थि आरो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जोङो सरजाबनानै थानायखौ नुनो मोनो बा मोननो हायो।
औ।
दा नोंथांनि बायदिब्ला खुगा मेथाइआ माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै एसे बुंबावनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जागोन दे नोंथां। आं जाबुजिदों जाबुजियो आं जिहेथु नोंथाङा मोजाङैनो बुंलांखाबाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजावहाय खुगा जों खुगा बारस्लायबोनानै जि सोलिबोबाय थानाय मेथाइ बेखौनो जोङो सरासनस्रायै खुगा मेथाइ होननानै मिथिनो मोनो आरो। जायनिखि लिरजानाय महराव थाया। बा बिनि गुबै लिर बा सोर सुजुगिरिखौ जोङो मिथिनो मोननाय जाया आरो। बे खुगा मेथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि गोदो गोदायनि‌ ओ बर' सुबुं समाजा मा मा जा आरो मा मा हाबा बा जों सरजाबनाय।
औ औ।
दोरोंआरि खान्थिफोर माखासे फोरबो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोङो बेरखांनाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ औ बेजों लोगोसे माखासे ओ बाथ्राया सरजाबनानै थायो जेरै समाज जानायानो होन जोंनिया गोदो गोदायनिफ्राय नोंथां मा नुनो मोनगोन ओ समाज जानायाव माखासे नेमखान्थि आसार खान्थिफोर दं जेरैहाय ओ नोंथाङा नुनो मोनगोन दाय मावब्लाथाय बेखौ ओ खान्थि लानानै उद्रायनाय जेरैहाय बाद खान्थिनि बाहायनाय दं बेजों लोगोसे माखासे बे ओ ओ नोंथाङा नुनो मोनगोन ओ बेफोरबायदिनो माखासे ओ हाबा हुखानि बाथ्रा जेरैहाय नोंथाङा हाबा खुगा मेथाइ हाबानि खुगा मे थैनि गेजेरजों हा-हाब जुलि जानांगौ सुबुंखौ बा जुलि जानाय सुबुंखौ बाख्नायनानै बेफोरबायदि जंखायनानै हाबाफोराव खननाय मेथाइ बैराथिनि खुगा मेथाइ बार' लाम्फानि खुगा मेथाइ बेफोरबायदि गोबां ओ हाबानि खुगा मेथाइनि गेजेरजों सुबुङा जेब्ला जुलि जानांगौ जायो बे जुबि जुलि जानांगौ जायोब्ला सुबदा ओ समाजाव गनायथि होनांगौ जायोब्ला माखासे खान्थि बा बेफोरबायदिनो ओ रुल्सफोरखौ मानिनानै सो सोलिनांगौ जायो जेरैहाय हाबा होनायाव बो मोनसे रुल्स जे सुबुं खौ ओ ओ जरा लाहोनायनि बा बेफोरबायदिनो ओ समाजनि नोजोराव बिसोरो हाबा जाबाय बेखौ फोरमायनायनि थाखाय हाबा होनायाबो मोनसे रुल्स होननानैनो होनजागोन होनबा बेफोरबायदिनो आयेन खान्थि होननानै बुंजागोन बेखौ मानोना बे नङाब्ला बा बे फोरबायदि जायाब्ला ओ हाबा होआब्ल समाजनि गेजेराव गनायथि मोनाब्ला सुबुङा ओ बेफोरबायदि ओ सेंग्रा सिख्ला बा बेफोरदिनो हौवा हिनजावजों ओ ज' थालायनो मोना बा बि फोरबायदिनो ओ औ ज रा लालायनो मोना बेफोरखौ बुंनांगोन दा बेफोरबायदि जायोब्लाथाय जोंनि स माजाव माखासे ओ खान्थिनि गेजेरजों उद्रायनांगौ जायो दा बि फोरखौबो खुगा मायथाइनि गे जों बेरखांनायखौ नुनो मोनगोन जोङो। दा बेजों लोगोसे माखासे सुबुं सल'नि बाथ्रा जेरैहाय ओ बुंनो हागोन जोहोलाव जोहोलावजोफोर दङमोन जोंना, जोंना बेफोरबायदिनो राजा दङमोन मन थ्रि दङमोन बेफोरबायदिनो गोबां जारिमिनारि बाथ्रा बा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जायफोरखौ जारिमिना जोंनो फोरमाया बेफोरबायदिखौबो खुगा मेथाइनि गेजेरजों मोननो हायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ
आरो बेजों लोगोसे नोंथां जोङो औ नोंथां। जोंनि बर' समाजाव जेरै मैहुर खालामनानै जानो मोजां मोनग्रा आरो लोगोसेनो हादान सिफायनानै जानो मोजां मोनग्रा गोदान गोदान जायगायाव थांनानै मोजां मोनग्रा बेफोरबायदि आसार खान्थिखौ बेरखां
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां औ। नोंथाङा थिकखौनो बुंदों जे ओ गोदान गोदान जायगायाव थांनानै जोङो माबा खालामनाय हादान सिफायनानै जानाय जेरैहाय ओ बेनि खुगानि गोबां मोननो हायो जोङो। दा मुंफोरखौ मख'लायाबाबो जोङो मोनथिनो हाखायो बेफोरबायदि खौ बेजों लोगोसे जे ओ जेरैहाय थाङा मैया फोरबोफोरनि जोङो मोननो हागोन, बैसागुनि जोङो मोननो हागोन, मागोनि मोननो हायो बैसागुआव जों मख'नो थाङोब्ला ओ बैफोरबायदिनो नोंथाङा माखासे बैसागु मेथाइ, खुगा मेथाइ मोननो हागोन जायफोरा लिरनाय महर गैया जोंनि समाज गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों बेफोरबायदिनो जोङो बैसागुआव नायनो थाङोब्ला जों मोसौ बैसागु फालियो। बैसागुनि से थारिखनि आवगाय ओ जोङो मोसौ बैसागुखौ फालियो बा मोसौ बैसागुआव मोसौनि नामैनो मोसौखौ थुखैनाय मोसौखौ हालदि बेसर सिबिं बेफोरबायदि देग्लिनानै फोननाय बेफोरबायदिनो हांगार फोननाय। ओ माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों मोसौ बैसागु फालियो। बे मोसौ बैसागुनि थाखायबो मेद मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोराव बो सोरबाराय हानजा हानजा होननाय बेफोरबायदि मेथाइखौबो जोंङो मोननो हायो। दा बेफोरबायदि मेथाइनि गेजेरजों जोंनि बर समाजनि रंजानाय फोरबो बेयो बेरखाङो औ। नोंथांनि बायदिब्ला ओ नोंसो नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु मेथाइआव बैसा बैसागु मेथाइआव रंजानाया माबायदि जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइखौ ओ खोनानो मोननाय जायो। सोरबा सिख्ला बैसोआवनो माने सिख्ला बैसो जानानै थानाय बा थाब जुलि जायो बिसोर थाम ज दामानि खन मेथाइ आरो बेजों लोगोसेनो गावनि बिबार सोमोन्दोआव बिबाजै जानाय आरो लोगोसेनो बेलाथि खुगा मेथाइ खननायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नोंथां औ
औ
औ औ नोंथां बेखो थिगानो बुंदों नोंथांङा जे बर समाजाव नोंथांनि ओनसोलावल नंङा ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खुवा मेथाइखौ मोननो हायो दा बेजों लोगोसे ओ माखासे ओ जों नायनो थाङोब्ला। हाबायाव। मेथाइफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय। ओ। बैराथिखौ जंखायनानै खननाय मेथाइ। बेफोरबायदिनो। बारलाम्फाखौ जंखायनानै खननाय मेथाइ। आरो बेफोरबायदिनो। खैना गोदान ओ। ओम खैना गोदान बा हौवा गोदान। खौ खननानै। ओ जंखायना मेथाइ ओ बेफोरबायदिनो जंखायलायनानै खननाय मेथाइफोरखौ मोननो हायो आरो। दा बेफोरबायदि मेथाइनि गेजेर। जों ओ बर' समाजनि जि हाबानि खान्थियाव बा हाबायाव। रंजानाय बाजानायजों लोगो। ए ओ जुलिनि बा हाबा होनायनि खान। थिया जाफुङो बेखौ बुंनांगोन आरो ना। दा बेफोरबायदिखौ जोङो नायनो। थाङोब्ला बर'नि समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो हाबाल' नङा हाबायाव रिसुयेल्स बा दोरोङारि जि फोथायनायनि अनगायैबो। जोङो रंजानाय बा। जायखौ बाबो। बेफोरबायदिनो ओ माखासे बिथिङाव जोङो। गावजों गोरोबलायनाय खौ होननानै बुंनो हागोन आरो।
औ नोंथा औ।
औ नोंथांनि बायदिब्ला ओ बै। माबाखौ ओ। सुबुं मेथाइखौ जों माबोरै फोथांना लाखिनो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां औ। जिहेतु दा ओ। खुगा खुगा सोलिबोनाय मे। थाइ दा जोंना गायहाय सुजुगिरि। बा गुबै सुजुगिरिखौ जों मिथिनो थाङा। आंनि बादिब्ला माने नों थां जोंनि दा जे फरायनायनि थाखो बिजाबफोरनि बेफोरावहाय माने थाखो बिजाब फोरावनो सरकारा माबा मोनसे बेब'स्था लानायनि गेजेरजों जोंनि सुबुंनि बर' समाज जि जि सुबुं मेथाइ बेखौ फोथांना लाखिनो थाखायब्लाा माने बिदिनो बबेबा ओ बेबायदि गाहाम सानो आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसे बिदि खालामोब्ला जोंनि इयुन जोलैनि फरायसाफोरा फरायनोमोन मिथिनोमोन जोंनि सुबुं समाजा माबायदि खुवा मेथाइखौ रोजाबबोनायमोन आरो बेबायदिनो खुवा मेथाइआ थांनानै
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ ओ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों दा ओ सोरखारा बेफोरखौ मा ओ लेखा बिजाब बा फरा बिजाबफोराव सोसननायनि ओ राहा लामाखौ लानांगौ आरो बेजों लोगोसे आं दाजाब देरबनो लुगैयो दि ओ सरखारा दाजाब सरखारा लेखा बिलाइयाव सोसननायजों लोगोसे जोंबो बा जोंनि हारियाबो गावबा गावनि गेजेराव बेफोरखौ बाहायनाय जेरैहाय नों थाङा जेब्ला नुगोन ओ माखा माखासे ओ आसामिस। कालसाराव बेफोरबायदिनो ओ। असमिया माबायाव मा होनोयो दोहोरोमाव नायगोन जेब्ला बिथांमोना नाम खननाय नाम नाम न'फोराव मा खासे नाम हमनाय बेफोरबायदिनो माखासे। से मेथाइफोरखौ सर' खालामबाय थ थानायखौ नुगोन नुनो मोनगोन। बेफोरबायदि सर' खालामनायखौ जोंनि गेजेरावबो लानानै फैयोब्ला आं सानो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि ओ माबाया थांनानै थागोन खुगा मेथाइया थांनानै थागोन जोबनाय नङा ओ बेजों लोगोसे से जों बेखिनिखो बुंनो हागोनदि ओ गामिफोराव दान्दिसे सम। गामिफोराव बेलासि समाव दान्दिसे सम जुदि जोङो ओम गासिब्बो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बा ग गोरोंफोरा उन्दै उन्दैफोरख खौ जों जुदि दान्दिसे सम फोरोङोब्ला बेफोरबायदिनो दसे समनि गेजेरजों ओ सामफ्रोमबो दसे दसे चेसोन लायोब्ला। आं सानो बेफोरबायदि खुगा मेथाइया जोंनि गेजेराव। थांनानै थागोन आरो जोबनाय नङा।
औ औ नंगो नंग दा नोंथाङा थिग बेफोरनि गेजेरजों जोङो। जोंनि समाजनि जिस खुगा मेथाइ जोङो बेखौ फोथांना लाखिग नोंगौ।
औ दा बेफोरखौ जोङो मावोब्लाथाय जों थारैनो बुंनो हागोन आरो बेफोरो जोंनि गेजेराव थांनानै थागोन जोबनानै थांनाय नङा। दा बेफोरबायदिखौ फोथांनानै लाखि सिनाय जोंहा बयनिबो बिबान दं आरो। ओ आंबा नोंथाङाल' बेखिनिखो मावनानै जों सानैयाल' फोथांनानै लाखि ना होन्नाय नङा बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बेयाव सरजाबनांगोन। बा हेफाजाब होनांगोन अब्लासो जों बेफो बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुंनायाव। ओ माने जाफुंसार जागोन आर रो ना।
औ नोंथां औ सैथो बाथ्रा। जोङो बयबो खौसे। दियै बाहागो लानांगोन अब्लासो जों
औ औ नंगौ दा बे समाव समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ
दा नोंथांजों ओ जोंनि समाजाव खुगा मेथाइया माबोरै बाहायदों ओ बाहायजादों बा ओ बेखौ माबोरै संरै खा खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै सावरायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय। ओ इयुनाव सम मोनोब्ला बिनि सो सोमोन्दै आरो बांसिनै गुवारै सावरायबावनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां। आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय।
उम औ